हेलौ नोंथां औ बोरै औ खबरफोरा बोरै
औ मोजाङैनो जांदों होनबा
औ नोंहालाय नोंथां खबरा
मोजां नै दासो आरामसे साहा लोंखांदोंमोन आं गायखेरजों गोदैयनो
गाइखेर बरानो नै दासो लोंखांबाय खबर हरस्लाबनाय जायासै मानोना मानसि फैदोंमोन गामिनि सासे
हो
आंबोलोंगौमोन
खबर हरस्लाबनाय जायासै र' मालाबा हरसै नोंथांखौ
दे दे जायो दे गाबोनहाय खबर हर
औ जागोन दे नोंथां नोंथांङा दा थां गोनना थांमारा?
अबाव
ओयाव एसे सेन्टाराव
थांजायो थांबालाय
उम फैदो साथामजों थांसै नामा सानो होनो
औ
सासेयाबो थाङोनो माथो गावबा गावसो जाहो लानायनि खोथ था गैया नों मोनाखै नामा थाइब्रैखौ
मोनाखै दाबो आं
दा मोनगोनदां मोनबाथाय फैदो लानानै गांनै
ओम
थाइनै लानानै फै नोंथां।
थाइनै
ओं
मानो नोंथां
एसे जानोसै ना मा बुङो
फै आं बाहायनो बादोंमोन
मानो बानांगौ नोंथां मायनि थाखायसो दोनदो
ओम
नोंथाङा जानो गोसो गैया नामा?
दङ नोंथां दङ
होनबा माइथ्रो बाहायनो बेयावनो बाहायाबा
र नायनोसै मा जायो ना
औ एसे हरफोराव हर फ्रिफोराव नोंथाङाबो खामानि दंबा मोनायाव
औ
नोंथां माथो बै खाथियाव मेला फैदों नो।
अबाव?
थां बे खाथियावनो एसे। ओं मेलाया जोबाखैनो माथो।
खोनानो मोन्दों
थांङा नामा नोंङो? थाङा नामा?
माथो ना ससे मानसि ससे फैदोंबालाय। ना ससे मानसि ससे फैदोंनो। थांनो थांङा सानदोंमोन माने। नोंथांनिया मोजांनांआसे बे माने।
थांगोन सानदोंमोन। हरावसो। नोंथां। हरावसो जायोबालाय।
मोनथिलाय लाङा।
थांङोमोन माने नोंथां माजों थांनाय जादों बाइकजों थांनो ना गारिजों थांनो।
उम
नोंथांङा माजों थांनो सानदों?
मिथिया आं थांगोन ना थांङा थिलायलाङा नोंथां।
थांङोबा खबर हरदो नोंथां। मादो जाग्रा लोंग्रा बुरजा लाबोदोंनो माने बेलेग बेलेग गोजाननिफ्राय फैनायनो माथो नोंथां। हिलाया
औ मिथिलाय लाङा ना गामि जराव थानाय मान सियालाय
आ ओ बे ना ससे बियो उम ओमफायो लासटायाव मानसि ससेखौ नुफेराखैमोनलै नोंथां खाथियाव
ओ नुनायालाय नुवाखै होनबाबो खसाब गाननाय गोजासोना
औ ओमबाबो नायनो लुुबैदोंमोन ना नोंथां इसे
नायनोलाय लुबैदोंमोन मालानिफ्राय मालासि म जागोनथाय गोबाव जागोन खोमा ना?
ओ गैनाय नंला नोंथां माबाल'सै द' दिनफोर जाबावगोनदां नोंथां एसे। बांद्राय गोबावबो दोननो हानाय नङाना। नोंथां खोनानो मोननायाव आ रो नोंथां लामायाबो एसे नोंथां नङाबालाय औ खबर हरनाय जादोंमोन नोंथांनो
ओम
थांङो बालाय खबर हर ए बै नोंथां सासेयाबो थाङोमोन खोमा नोंथां
थांगोन होनदों नोंथाङा
औ थाङोबालाय थांसै
ओम
उम ओंखायनो माने दादोंमोन आरो माथो
जागोनदां गिदिराथ' जागोन दा नोंथां
खोनानो मोनदोंमोन माने आं बेसे नोंथां?
आंबो एसे खोनानो मोनदोंमोन ओमफ्राय आं नङआ सानदोंमोन आरो। आ।
बेखौ नखा एसे।
हा
नोंगौ नो नोंथां।
नोंगौनो नोंथां गिदिरा
ओं
थासेै ना मा बुंङो?
थांनोथ' न'खरनियासो
खोन्थादो मोजाङैनो-
औ औ र' बिगानैखौ बिगानैया माने दाख्लै एवना दोन
मा बुङो नोंथाङा?
औ औ
उम औ नोंहा सोंगोरनांगोन न'आव। ओमफाय दानि अखा हानानै
थांना रायलायनो हागोन नामा?
र' र' दावराव थारलै
नोंथाङा मा खालामगोन?
हा ओरैनो दंलाबायनाय बिमाया मैथा खानो थिनदों। मैथा खानो थिनदों बिमाया
खानो हागोन नोंथाङा मैथाखौ। माजों जानो सानखो मैथाखौनथ'?
ना गोरानजोंसो जानो नागिरदों खोमा।
मा होनदों नोंथाङा?
ना गोरानजोंसो जानाय जासिगोन खोमा नोंथां।
मोजाङानो नोंथां गोथावानो जायो। गोथावसो जायो माने।
ओम गोथावालाय गोथाव सान्दुं गोसायाव मै थाजों गोथाव जायो।
दा बांद्राय सानदुं गैया माथो।
ओम गैलायला जोमै खोबलायबाय दसेनो। जोमै खोबलाय दसेनो सान्दुंं ओंखारलाय दसेनो अखाहालाय दिल' जागासिनो दं।
औ नोंथां जोंहाबो मा संनाय जायो औ दाहाय सो मोनथिसिगोन।
ओम।
आलासि सासे गामिनि आबै जानाय दंफैयो नोंथां।
ए।
ओंखायनो साय मानै। आहाबो खामानि दं र' दोंसे मावनांसिगोनसो दसे थानानै। ओम। ओंखायनो मावहां मावहां। आहाबो दंमोन होमबाबो आं मावथ'नाय जायासै बे खौ नोंथां।
औ।
ओं ओंखायनो दा दसे थानानै मावसै नामा? नोंथां। नोंथाङा मावबाय नामा जागाय जेनबाय नामा?
जागायजेन थ'आखै नोंथां माने बारहावा जादां दालाङाव फैलायबाय आं।
अ नोंथांना बेयावनो जायगाया मोजां बेयावनो थानांगौ नोंथां नों। बेनिफाय नोंथांना जायगाया मोजाङानो। औ नोंथां बिदिनो।
औ।
औ‌ नोंथां। नोंथाङा खामानिखौ नोंनो खानानै नोंनो संगोन नामा?
आंनो संनांसिगोनदां नोंथां आइयाबो एसे माबायाव दं। आलादा आलदा खामानि मावदों
ए जोंहाबो मा जायो मावनांगोन बायदि मोनदां नोंथां आंखौनो
औ
आइयाबो आलासिजों दं नालाय एसे नोंथां
औ
मोनाबो आलासि बिसोरजोंनो दं माने
उम
ओमफाय नोंदां
मा ओंख्रि संगोन नोंथां
नोंथां मिथिया नै नोंथां आंनि खाथियाव खांख्राइ मासे फिसा दंफैयो नै आंगौनो मै गन गिदिर गिदिर नायगासिनो माने नायनो हमनो हागोन नोंथां
दे नोंथां
ओइ आं हमदला नोंदां फिसाथार खेबगोन बे फिसा जाद खांख्राया नोंथां हमथ'ला आङो गोसो गैला आङो माने औ ओंखायनो हमद'नाय नङा ओरै खना जायोना औवाबो दं खाथियाव बोरैबा गोसाय- बुंगोन बियो नोंथां ओंखायनो आं हमथ'नो हानाय नंला जि नायदों आंखौ
नोंथाङा